गैया अ खोनादों नोंथां
औ औ
अ खोनादो ना अ खुलुमबायाय नोंथां औ
ओ दानि बे समाव जोंङो ओ गथ'फोर आरो बिमा बिफानि सायाव बिनिबागै जोंङो रायजलायनो आखायाव लानाय जादों नोंथां आ‌ रायजलायनो सम दङ' ना
अ रायलाय जागोन नोंथां
बिदिब्ला आंनो जागायजेननो सै जोंनि आंगो अ बि
अ
ओ जोङो बिमा बिफानि ओ बाथ्राफोरखौ जोङो गथ'फोराबो मानिनो नांगौ ओ बिमा बिफाया गोबां खस्त' खालामनानैहा गथ' गथाय खाङो सासे बिमा बिफा बिमा बिफाया गोबां खस्त'
नोंथां
हेलौ
अ हेलौ नोंथां
औ।
अ अ खोनादों।
बेराम आजारनिफ्राय लानानै गो बां बिदिनो ओ थाखा फैसा खरस फोर बेबायदिनो आरो खस्त' खेलामनो गोनां जायो बिमा बिफाया गथ'फोरनि थाखाय
औ औ नंगौ नोंथां।
बिनिखायनो ओ गथ'फोराबो बिमा बिफानि बोसोनखो मानिनांगौ। बिमा बिफाखो ओ जे ब्लायबो मान सनमान होनो रोंनांगौ ओ बेल' नङा जे जोंनि बिमा बिफाखौल' जोङो मान होगोन बा अनगोन बेल' नङा। जोंनि गथ'फोराहाय जोंनि गामिनि गेदेर गोलाव बा जोंनि बिमा बिफानि गेदेरसिन बिबौ बिबै बिमायं बेफोरबायदि सोमोन्दो जानायफोरखौ जोङो सनमान होनो रोंनांगोन बिसोरनि बाथ्राफोरखो मानिनांगोन। आरो ओ जोंनि गथ' फोरा ओ ओइ आं देरबाय दायो आंनो रावनिबो गियान नांला बेफोरबायदि जोंनि ओ गथ'फोरनि सायावहा बेफोरबायदि साननायफोरा फैयो आरो। ओ नाथाय ओ नाथाय बियो गोरोन्थि ओ जोङो देरब्लानो खि जोङो गियान गियान मोनो बे नङा देरब्लाबो जोङो गोबां गथ'फोरा बेबायदि गियाननि अभाब आरो ओ बिमा बिफानि बोसोन मानिया गेदेरफोरनि बाथ्राफोरखौ लाया माने जों मोजां था सारिजों जोङो सोमोन्दो गैयै गथ'फोरखौबो जोङो बे ओ जुगाव नुनो मोनो ओह बिनिखायनो बिमा बिफानि बाथ्रा बायदि मानिलांनांगौ आरो जोंनि गथ'फोरा गोबाङानो बिदिनो जानाय लोंनाय बायदिसिना बाइक दाबिनाय माबा मोनसे मबाइल दाबिनाय बेफोरबायदि खालामो आरोना जों बिमा बिफाखौ गोबां दुखु होयो नाथाय बेफोरबायदि खालामनो नां ङा बिमा बिफाया उन्दैनि फ्राय गोबां खस्थ' खालामनानैसो गथ' ग थायखौ फेदेरखादों जाहोदों लोंहोदों बिनिखायनो गथ'फोराबो बुजिनो नांगौ आरोना ओ आंनि बुंनाया आंनि बुजिनाय बायदि आङो नोंथांनो फोरमायबाय नों थाङाबो माबा मोनसे फोरमायनो सानोब्ला फोरमायनो हा गोन बे समाव
जों बिमा बिफा फेदेरो
औ
मोजाङै मोजां जाहोयो लोंहोयो बामनानै मो जाङै फेदेरलाङो।
औ
बिदिनो बेसे खस्थ' सहायनानै आलो गोजोनै मो जाङै मोजां बामनानै मोजाङै मोजां बिदिनो गिदिर गोलाव खालामो मोजां जाजानो लुबैयो जानाय लोंनायफोरखौबो मोजाङै होयो सम मथे सम बिदिनो देरनानै दुस्थ' जालांनो हमो। दानि गथ'फोरा बिमा बिफानि बाथ्रा मानिनो नांगौ जायो।
उम नंगौ।
थेवबो अख्रा जानो नागिरो।
औ।
एसे मोजाङै मोजां सोलिलांनो नांगौ बिदिनो बिमा बिफानि बाथ्रा लानानै। मोजाङै मोजां बाथ्राफोरखौ मानिनो नांगौ। बिमा बिफाखौ अननो नांगौ उम बिमा बिफाजों लोगोसे ज' ज' बाथ्रा रायलायनांगौ। मोजां खामानिफोराव जौगालांनो थाखाय मोजां मोजां रायज्लायनांगौ। गौ।
नंगौ।
माबा मोनसे गोनां जायोबा जमा रायलायनानै खामानि मावनांगौ ज' रायलायनानै।
औ नंगौ।
बिदिनो अनज्लाय लायनानै ज' थानो रोंनांगौ।
औ नंगौ।
गासै मानसिजोंबो
औ नंगौ।
बिदिनो गेदेर गोलावनि बाथ्राफोरखौ मानिनानै सोलिलांनांगौ।
औ औ नंगौ। ओ नोंथांनि बुंनाया थारैनो। औ नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो जोङो गाव गावनि गाव गावनि बिमा बिफाखौ जोङो। जेब्लायबो आलो गोजो जों खुसियै दोननो नाजानांगौ माने मानो होनोब्ला बिसोर गोबां खस्थ'। थ' खालामनानैहा। जोंखौ फेदेरदों नालाय बिनिखायनो जोङो जेब्लायबो बिसि बिसोरखौ ओ खुसियाव दोननो नाजानांगौ। अ गोबां गथ' फोर जेनेब्ला फरायनानै साख्रि बाख्रि मोनाबो जानो हागौ। नाथाय बिमा बिफाया खेथि बाथि मावोब्ला। खेथि बाथि मावनायाव। बा मैगं थाइगं गायनायाव बेफोरबायदि बि जोङो। मदद होफानांगौ आरो बिमा बिफा। बेखौहाय
औ नोंदां अ औ खोनादों नोंथां ओम।
बिमा बिफानि बोसोन मानि। ब्लाल' बोसोन मानिनानैल' थाब। ब्ला जानाय नङा जोङो बिमा बिफाखौ खामानि मावनाय बायदिसिनाफोराव जोङो मदद होनांगोन। बोसोन मानिनायजों लोगोसे। जोङो मदद होफा लांनां गोन आरो बिसोरो ओ बिमा बिफानि ओ बैसोजों लोगोसे बिसोरनि देहाफोराबो रबलाङो। बिनिखायनो बिसोरखौ जोङो ओ मोजां आल लानांगोन नायनांगोन माबा मोनसे जायोब्ला जोङो द तर, अजा बेफोरबायदि लांनांगोन। मानि बाथ्राफोरखौ मानिया अबाय ध' जायो नाथायबा ओम जोंनि गथ'फोरा गोबां इयुनावसो फस्थायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना औ इयुनावहा फस्थायो आङो मानो बेफोरबायदि खालामफ्लाङासै आङो मानो बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिफ्लाङासै बेफोरबायदि सानफिननायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरोना। ओ नाथाय बेफोरबायदि सानोब्लाबो बै समावहा बे समफोरा बारलांनायजों लोगोसे जोंनि साननायफोराबो जेबो मुलाम्फा गैयि जाहो होयो आरो ना औ ओखायनो सम था नायावनो जोङो गाव गावनि आखु आखल आखु बा जोङो गाव गाव मोजांहै बेबायदि ओ मानिग्रा जानो बा मोजां गियान दिन्थिलांनो जोङो‌ नाजा नांगौ ओ गोबां गथ' फोरा बिदिनो फरायालासेनो गोदाव सोराव बिदिनो बिमा बिफानि मुंफोरखौ बदनाम खालामदों लोंनाय जानाय सोबनाय बायदिसिना खामानिफोरखौ मावदों सोरबा सिखाव खावदों सोरबा जियालफोराव थांदों। औ बेफोर गासिबो मानिफ्राय जादों बिमा बिफ फानि बोसोन मानि फ्राय जालांदों आरो ना उम गोबां समाव बिमा बिफाफोरा बादा दा होयो नाथाय जोंनि गथ'फोरा बुङो आरोना दानि जुगाव ओय नोसोरलाय मा मिथ मिथिगौ नोंसोर बोराय बुरैयालाय नोंसोरनियाव जेबो गियान गैया जोंसो मिथियो जोंसो नुदों संसारखौ बेफोरबायदि टाइपनि माने जोंनि गथ'फोरा बुंनो लायो आरोना बिमा बिफाखौ ओ नाथाय बेफोरनि उम बेफोर बुंनायनि फिथाइखौ जेब्ला गथ'फोरा मोनगोन अब्लानियासो फस्थायनो गोनां जायो आरोना
औ नोंथां नोंथांनि बुंनाया थारानो
नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों?
औ सानो नोंथां बेफोरो गाज्रि हुदाखौ गारनाया मोजां नोंथां
औ औ नोंगौ
थानाया मोजां
औ औ
बेफोर बुहुद मानसिफोरखौ गाज्रि खालामलांदों। गाज्रि जानाय लोंनाय उदाया बेफोरखौ गथ'फोरा मोजाङै मोजां साननानै मोजाङै बेफोरखौ गोजानाव लाखिनो नांगौ
औ औ औ
बिफ बिफोर बुस्थुखौ
औ
मोजां लामाथिंसो दावगालांनो नाजाबाय थानांगौ
औ
फनायनायफोराव गोसो होनांगौ
औ औ
मोजां खामानिफोराव गोसो होनांगौ
औ नंगौ
औ
जोङो ओ गथ' फोरा बांसिनानो बि बिदिनो फरायनायफोराव गोसो होआ माने ओरैनो गिदिंनाय जानाय लोंनाय बेफोराव बांसिन गोसो होनायखौ जोङो दानि बे समाव नुनो मोनलांदों आरोना गोदोनि दिनाव गोबां गथ' फोरा माने बिदि लोंनाय जानायफोरदों बिदिओ गोग्लैनानै थायामोन आरोना गोदोनि दिनावहाय गथफोरा बयबो बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ मानियोमोन आरो बिदिनो बांद्राय दुस्थु बेफोरबायदि जायामोन आरो नाथाय दानि बे ओ खोलि जुगावहाय जोंनि गथफोरा बांसिननि सायाव बांसिन बेबायदि ओ गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना बिनिखायनो जोङो बिमा बिफाफोराबो एसे गाव गावनि गथफोरखौ नोजोर होनांगोन आंनि गथआ बबेयाव थांदों मा खालामदों सोरजों थांदों बे फोरखौहाय नोजोर होनांगोन आरो गथफोराबो बिमा बिफानि बोसोन बायदि मानिलांनांगोन आरो ना।
औ नोंथां बिमा बिफानि बोसोन मानिबासो अनजायो।
औ औ। ओ बे समावहा जों होेखा जानाय सम बायदि समा बारनानै थांबाय। बिनिखायनो बे बे बाथ्रा राय ज्लायनायखौ बेसेयावनो थुंगेनाय जाबाय।
औ नोंथां साबायखर नोंथां।